औ खोनादो
औ खोनादों खोनादों। ओ जों दा आबाद मावनायाव सोलोंथाइया माबायदि बिफाव लायो। माबायदि गोनांथि लायो। बे आयदानि सायाव सावरायो नामा?
औ जागोन नोंथां।
उम ओ ओ जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे गियान आरजिनाय गियान लानाय जेरखम जेरैबायदि फरायसालियाव थांनानै ओ बिनि थाखोखौ फोजोबनानै उथ्रिसारनानै जाफुंसारनायखौ जोङो बेखौ सोलोंथाइ मोननाय सासे सुबुं होननानै बुङो। बेबायदि सोलोंथाइ मोननाय सुबुङानो थांनि बादिब्ला आबाद मावनायाव औ माबायदि बिफाव खालामो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ जागोन नोंथां आं बेनि बागै जेसेबां हायो एसेबां बुंनो नाजागोन। ओ जिहेथु सोलोंथाइ लानाय सासे मानसिया ओ गोबां बिथिङावनो जोङो आखा फाखा जानायखौ नुनो मोनो। ओ गिबियावनो जोङो आब फरायनो रोंनाय माबा मोनसे सिनायनो हानाय आरो। ओ गोख्रों गोसो दानो हानाय बे बेखौ जों गुबैयावनो लाबोनो हायो आरो। आरो जोंङो बेनि गेजेरजों ओ गोसोखौ धोयज' लाखिनो हानाय बेखौबो जों बुंनो हायो। ओ मानोना फरायखांनायनि उनाव सुबुङा गोबां खस्थनि गेजेरजों फरायनो गोनां जायो आरो माबायदि खस्थ खालामा बा माबायदि फिथाइ मोननो हायो बेखौबो जोङो फरायनाय समावनो मोननो हायो आरो। दा बिनि उनाव सासे सासे सुबुङा जेब्ला फरायनायनि उनाव आबाद आबादनि फारसे आबाद मावनो लायो अब्ला बेयो आबादा मा खालामबा माबोरै जागोन मा हासार होयोब्ला माबायदि आबादा मोजां जागोन बे फोरखौ मोजाङैनो मिथिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे सेयैनो आथिखालाव आबादनि सोलोंथाइफोरबो जों मोननो हायो। दा जाय बिथाङा आबादनि सोलोंथाइ लानानै आबादारि जाहैयो बिथां बिथांमोन बायदिया आबादाव गोबां जौगासार जानो हायो। आरो बेजों लोगोसेयैनो ओ मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आङो जिहेथु ओ बिजाब फरायै आबादारिफोरा सा साज्रांङै गोदोनि आ आदबजोंनो आबाद मावबाय थानायखौ नुयो आरो बैफोर आबादाव माबायदि ओ आबादखौ माबोरै सालायोब्ला बा माबायदि हासार होयोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ मिन्थिजोबा जायो। बेनिखायनो सोलोंथाइ लानानै आबाद लानाया आबाद मावनो लानाया साबसिन जायो होननानै आं
नोंगौ नोंगौ औ आंनि बुंनायावबो बेबायदिनो। ओ खायसे मानसिफोरा फरायखांनानै फरायखांनानै गामि ओनसोलाव थाङो बिसोरो गामि ओनसोलाव थांनानै आबाद मावनायखौनो खायसे खायसे गावनि गुदि खामानि लामनानै लायो नाथाय बे बिथिङाव गामिनि खायसे सुबुङा बुङो जे ओ एसेबां गिदिर फरायनानै मानोथो आबाद मावहैगौ अब्ला मानो फरायनायनि गोनांथि दंमोन सिगांनिफ्रायनो आबादखौनो मावबाय थायोमोन फरायनायाव मानो रां रुफा खरस खालाम बिदि होननानै बुङो नाथाय बियो जोंनि ओ गोदोनिबा मोनसे गाज्रि नोजोर खोख्लैनाय होननानै ओ आङो बुंनो सानो आरो लेखा रोङोबा दे सासे गोरों गोरा सोलोंथाइ मोनोब्ला जे बियो आबादखौ नाङा आबादखौ मावनाङा बियो बे बायादि जानो हाथावा। जेब्ला जोङो ओ आबादखौ मावगोन अब्ला बे आबादनि सोमोन्दै गुवारै गोथौसिनै मिथिनाया जोबोद गोनां आबादनि सोमोन्दै गुवारै गोथौसिनै मिथिनो मोनाब्ला सासे आबादारिया ओ बियो इयुननि थाखाय माब्ला सोरजिनानै आबादखौ मावनो हानाय नङा जेरै़ ओ बियो खालि बोसोरसेनि थाखायल' मावगोन बा जानायनि थाखायल मावगोन बियो इउननि थाखाय रां आरजिनो हानाय बे खाबुआ थानाय नङा। अब्ला जों बुंनो हागोन दे जेब्ला आबादखौ मावो जेब्ला आबाद खौ मावगोन अब्ला आबाद मावनायाव गोबां ओ बायदि बायदि आथिखालनि आथिखाल आथिखालनि ओ खान्थिफोर दिहुन जाबाय आबादखौ मोनसे आबादखौ माबोरै मावगोन ओ बे आबादखौ मावनायाव माबोरै बांसिन मुलाम्फा मोननो हा गोन बेफोरो जोङो ओ सोलोंथाइ बिथिङाव मोननो हाबाय अब्ला जोङो बुंनांगोन दि उम सोलोंथाइ बिथिङाव ओ आबाद मावनाया जायफोरा सोलोंथाइ गोनां बे फोरो आबाद मावोब्ला ओ जोंनि गोदोनि बा दोरोङारि फैनाय आबाद मावखगिरिफोरनि सायावबो ओ मोनसे गोदान थांखिया फैगोन आरो आबादखौ साबफिननिफ्राय साबफिन खालामलांनो हागोन आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथांनि बादिब्ला औ नोंथांनि बादिब्ला बे जे लेखा गोरों मानसिफोरा आबाद मावनाङा साख्रिखौनो मावनांगौ बे होननाय बाथ्रायाव नोंथाङा मा मा फोरमायथि बुंनो होनो सानो?
ओ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आथिखालाव ओ सासे सुबुङा मोनसे गिदिर थाखोसिम बिजाब फरायोब्लानो बेखौ साख्रि लाथारनांगौ होननानै सानो। नाथाय साख्रियानोल'दि सुबुं जिउ दानायनि राहा नङा बेखौ आं बुंनो सानो। जिहेतु सासे सुबुङा लेखा गोरों जानानैबो आबादारि जानो हानाया मोनसे ओ गोथौ साननो गोनां मानोना सासे आबादारि जानो थाखाय ओ गोबां लेखा फरायनायनिबो गोनांथि जायो।
नंगौ नंगौ।
लाव नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्राय जाय फोर आबाद मावबोदों बिथांमोनहा बोसोरफायाव खनसेल' आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै माइ आबाद माइ आबादखौ जों बांसिनै मावनाय नु मानोना बिथांमोनहा ओ माखासे से आबादफोरखौ माबोरै मावो माबोरै दैदेननांगौ बेफोरखौ मोजाङै रोङा जायो। बिथांमोना बुङो बे बो थोराव आबाद जानाय नोङा बायदिसिना खोथाजों बिथांमोना आबादखौ नागारनो लायो। नाथाय गोदान ओ जाय गि-गोजौ थाखोसिम फरायदों बिथांमोना माखासे फरायनायनि गेजेरजों मोनबोनानै माबोरै मा खालामो बा आबादा मोजां जायो बेफोरखौ साननानै ओ बोसोर बोसोरफा मोनसेयावनो गुबुन गुबुन आबाद गुबुन गुबुन बोथोरफोराव माव नायखौ जों नुयो मोनो। जेरै गुबुन गुबुन हारिफोरनावनो जों नुयो मोनो बिथांमोनहा माइ आबाद जोबखांनायनि उनावनो बेसर बेसर फोगोन बेसर जोखावनायनि उनावनो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सासे सुबुङा जेब्ला बिजाब फरायनानै आबाद मावनो लायो अब्ला जोङो मोनसे गोजौ थाखोसिम दावगानायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनि गेजे खौ जों नाथाय बेबायदि बुंनायखौ नुनो मोनो जे जिहेथु सासे लेखा फरायनाय मानसिया आबाद मावोब्ला गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोनो। दा जाहाथे बे जोंनि गेजे जेराव जाया आं बेखौनो बुंनो सानो आरो।
नंगौ औ। नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों अब्ला आबाद मावनायनि बिथिङाव जोङो बर' समाजनि गेजेराव सावरायोब्ला बिसोरो माइखौनो गुदि खालामनानै लायो। नाथाय। ओ गोदोनि समाव जोङो सुबुं बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खालि माइ आबादखौनो गाहाय। खालामनानै लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दा सोलोंथाया बांनाय लोगो लोगो आबाद मावनायखौबो ओ बर'फोरा मोनसे खामानि साननानै लाबाय बिनि सोलायै। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो ओ जोङो माइनि अनगा गायै गुबुन आबाद मावनायखौबो नुनो मोनो जेरै जोङो थिखालाव नुनो मोनोदि साहा बागान बिलाइ बानायनाय साहा बागान खालामनाय रबाद बागान खालामनाय गय बागान खालामनाय बेफोरबो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे मोनसे आबाद बेजों लोगोसेनो आथि खालाव जोङो ओ सोलोंथाइ मोनसिनथारनानै। माखासे बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओ द्रागन फिथाइनि ओ बिफांनि बागान खालामनाय ओ सक्लेटस बिफांफोर बानायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खायसे खायसे एल'बेरा बिफां गायनानैबो जोङो आबाद मावनानै। गाव गावखौ सुंथानाय गाव गावखौ जेब्लाबो इयुन जोलैनो मोनसे ओ राङारि अनसुंथाइ मोननायनि हाबिलाजों। ओ मावलांनो हानाय थाखोसिम जोङो नुनो मोनबाय बे आबाद मावनाया जादों होननानै बुङोब्ला जोङो ओं सोलों थाइनि बिथिं जादों होननानै बुंनांगोन जुदि बर'माहारिया सोलोंथाइ लानानै गासि-गासैबो साख्रिखौनो लाजोबोबा साख्रिखौनो मावजोबनाय मोनब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि ओ गोदान थाखोनि आबाद मावनाया जोंनि गेजेराव नुजाफैयाबो जानो हागौमोन आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ जिहेथु सोलोंथाइ लानाय आरो सोलोंथाइ लानाय लायै। मोननैनि गेजेराव आबाद मावनाया गोबां फाराग। थिखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइ लायै समाव ओ आबादारिफ्रा जेसेबां दावगादोंमोन बिनिफ्राय ओ बाजि गुन बांसिन सोलोंथाइ लानानै आबाद मावनाया बांसिन जौगानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना ओ सोलोंथाइ लानो लानायनि उनाव ओ सुबुङा गोबां सोलोंनो हानानै ओ माखासे आबाद माव आबाद मावनायनि गियान खौ गोबां आरजिनो हायो। जायनि जाहोनाव आथिखालाव जों गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौबो जों मावनायखौ नुयो। नाथाय गोदोनि समाव। माइ आबाद बेसर आबाद बेफोर आबादखौल' जोङो मावनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव। सोलोंथाइनि थाखायनो जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय।
औ।
अब्ला ओ जों बे ओ सावरायनायाव बुंनो नांगोनदि ओ आबाद मावनाया सोलोंथाइ गोनांफोरा बा सोलों-सोलोंथाइ गोनांनि आबाद मावनायाव जोङो समाजनि गेजेराव जेबो खहा लाबोनायखौ नुनो मोना ओ जेब्ला सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा आबाद मावगोन अब्ला बैसोर सोलोंथाइ गैयैया ओ बे सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि आबाद मावनायनि खान्थिखौ सोलोंनानै लानो हागोन बेजोंनो लोगोसे ओ आबादनि आबादनि जाखिनि ओ मावनाय आदब खान्थि बा आबाद मावनायनि जौगाहोसिननायनि थाखो जोङो बेखौ ओ मिन्थिलांनो हागोन होननानै बुंनानै बुंनो हायो। उम। अब्ला जों बुंनांगोन दि आबाद मावनायाव थारैनो सोलोंथाइआ जोबोरैनो गोनां नोंथाङा
सोलो आबाद मावनायाव सोलोंथाइनि सोलोंथाइ
औ नंगौ जिहेथु सोलोंथाइयानो गुदि होननानै जों बुंनांसिगोन आबाद मावनायाव ओ मोनसे आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदोंदि जिहेतु मोनसे आबाद मावोब्ला बे बे आबादाव मा मा हासार बा ओ मुलि होनांगौ बेफोर मुलिफोरखौ जोंङो ओ लेखा रोङै सुबुङा सिनायनो हाया। बिथांमोनहा ओ दु दखानाव थांनानै जायखौ दखानदारा हरो बेखौनो लाबोयो नाथाय ओ मुलियाव लिरनानै थानाय माखासे लिरथायफोरखौ फरायनानै रोङियाव माखासे आबादफोरा माब्लाबा समाव गाज्रि जानायखौबो नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं जोंङो बिजाब फरायनायफोरा बैफोर मुलि बा हासारफोरखौ बायनानै लाबोनाय समाव बिथांमोनहा ओ मा लिरनाय दङ बेखौ मोजाङैनो सिनायनो हायो आरो जायनि जाहोनाव दा आथिखालनि आबादफोरा बैफोर मुलिफोरखौ नांगौ एसेबां बाहायनो रोंनायाव ओ मोजां आबाद मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानोना ओ बिजाब फरायनानैसो जोंङो माखासेखौ सिनायनो हादों फरायनो हादों लिरनो रोंदों बेफोरनि जाहोनावनो जोंङो आथिखालाव ओ गोदान आबादारिफोर मावनाय आबादफोरखौ जोंङो मोजां जानायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ औ बेजों लोगोसेनो सावरायखांबावनो हायो। बिदि लेखा रोङैफोरा हाथाय दखानाव बायदि रोखोमनि हासारफोर मुलि बायनानै सारफैलाबायनायनि जाहोनाव जोंङो जोंनि हाखौ गेब्रेंनायखौ नुनो मोननायखौ मोनो जाहोनाव गोदो गोदाय समाव जों खोनानो मोनदोंमोन जे गोबां बर'फोरनि हाफोरावनो माइआ जोबोद मोजां जायोमोन होननानै नाथाय दा बियो हासार होनायजों लोगोसे बे माइनि आबादखौ जोंङो खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां थारखौ बुंदों ओ गोदोनि समाव हासारनि बिबाङाबो गैयामोन होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय आथा आथिखालाव हासारा ओंखारदोंब्लाबो ओ लेखा फरायनाय खम बिबांनि जाहोनाव हासारफोरखौ सिनायनो हायैनि जाहोनाव जानला मेला बाहायगारनायखौ जोंङो बेफोरनि जाउनाव आबादा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो। दों नाथाय लेखा गोरों सुबुंफोरा बैफोर हासारफोरखौ सिनायनानै गेजेरजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो गुबुन फारसे फारसेथिं लेखा फरायनाय सुबुंफोरनि आबाद मावनायखौ जोंङो ओ अर्गेनिक फार्मिं बानायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेयाव दिहुननाय आबाद बेफोरखौ जों मोजां ओ मोजां थासारिसिम जों बुथुमनो हायो आरो
ओ जोंङो बे आबाद मावनायखौ सावरायोबा खालि जोंङो आबाद मावनायाव जानो थाखायल' मावालासिनो जेब्ला जोंङो फालांगि बिथिंजोंबो लांगोन अब्ला आंङो आबाद मावनायाव जोंनि बर' समाजा गावखौनो गाव मोनसे थि सिनायथि होननानै बुंनानै ला आं बेखौ सानो
औ औ नंगौ नोंथां ज औ खोनादों नोंथां नोंथांजों आबाद मावनायाव सोलोंथाइनि गोनांथिनि बागै ओ सावरायनानै गोजोन हाबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय।